हेल' होनना औ। नोंथाङा मा खालामदोंमोन होनबा?
माने
मा खालामदों होनदां?
माने आं दा बेलासिमनि साहा लोंखांना जिरायदों।
आ
बे बेखौनो सोंदों दा?
औ औ बेखौनो सोंदों आ
औ।
ए नोंथाङा ओरैनो दंब्ला माने फ्रि ओरैनो सम होनो हागोनब्ला माने नोंथांजों मोनसे आयदानि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फैदोंमोन आरोखि।
अ ओं जागोन दे सावरायजागोन।
औ आयदायानो जादों जे जों जिथु मानसि माहारिया गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै जों जौगानायखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? जिथु जों मानसि माहारिया गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै रायजो जानायफ्रा जिथ सोलायनाय सोलायदोंना सोलायाखै बेफोरनि बागै एसे माखासे फोरमायनो हागोन ना?
औ मान औ मा एसे गुसुंद'यै फोरमायनोसै
औ औ दे सुंद'यैनो फोरनाय
जेरै जों गो गोदोनिफ्राय मिथि बोनाय बे सुबुं माहारिफोरा जेब्ला सोमजिजेनदोंमोन अब्लानि समाव बिसोरो हाग्रा बंग्रायाव थायोमोन जाय बिसोरनाव बोसोरो हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो ओ एसे मानसि सोमजिखांनायनि उनाव जानायनि ए थानायनि जागा फोर नागिरदोंमोन हाग्रानिफ्रायनो गासै फिथाइ सामथाइ जिखुनु जानायनि थाखाय जाय जाय जिरादफोरा जाजायो बिदिनो जादों। जानानै थादोंमोन। बिसोर आरो समजों लोगोसे जे ओ सि मा होनो? जुनार गुबुन जुनारफोरखौ सिखार खालामनो रोंदोंमोन बेखौ जुनार फोरखौबो बिदि सिखार खालामनानै जानो रोंलांदोंमोन ओमफाय आरो समफारिजों लोगोसे सुबुंफोरा बिदिनो अर खौबो मा अन्थाइजों अन्थाइ बुजाबलायनानै अरखौबो दिहुननो हादोंमोन। बेनि उनाव बिसोरो हमना मोन ओमफ्राय जे ओ जानाय खाजाफोरखौ अरावबो सावनानै संनानै जानो हायो बिदिनो समजों लोगोसे सुबुंफोरा मेलेमजिबि नालाय ओ समाज दानानै थानो हानाय हानो जाबाय। सुबुंफोरा गासिबो समाज दानानै न' लुनानै गामि फसंनानै न'खर दानानै थानो रोंनाय जाबाय। ओमफाय आरो बिदिनो जेब्ला मानसिफोरा न'खर दानानै समाज दाना थानो रोंनाय जायो होमबाना सुबुंफोरनि गियाना आरोबाव बांसिन लाङो। बेयाव आरो सुबुंफोरा बिदि बिदिनो जौगालांनानै बिदिनो लेखा फरायनाय मानाय ओ बिदिनो गोबां गियान फेहेरनायनि
औ
बेफोर मावनाय जाबाय आरो। बेनिफ्राय बिसोरनि न' बां लुनायाबो एसे जौगाखां पिकनिक जालांनो हमबाय बि बिदिनो ओ जौगालां जौगालां ओ माबानि बिगियान आयदानिबो दिहुननाय जालांबाय
औ नोंगौ
बिगियान आयदा टेक्न'लजि बेफोरखौ बाहायनानै दिनसिम माने सुबुं माहारिया गोबां जौगाबाय गोबां न' बां लुना मोजाङै न' बां लुनानै थाबाय समाज।
खोनाया। हेल'। हेल'। हेल' खनादोंना। हेल'। हेल'। हेल'। हेल हेल' हेल' खोनादों ना।